औ
हेलौ हेलौ ओ ओ औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
औ दङ नै ओरैनो गानसो मेथाइसो दामलाबायगासिनो आं
खबरफ्रा गासिबो मोजांना दामानि?
मोजां मोजाङैनो नोंनालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां ओंखामफोर जाबायबा
जाथ'वाखै संगासिनो
ए होमब्ला जों माबा मोनसे आयदा लानानै फिसानो सावरायनोसै नामा?
औ
दा गोलोम बोथोरबो जाहैबाय थ' माखौ सावरायनो दा गोलोम बोथोरनि आबादफोरखौनो सावराय जाासिगोन नामा
औ सावराय जायो गोलोम बोथोरनि आबाद जों लोगोसे गोदान गोदान आबाद दिहुननाय आबाद गायनाय सुबुंफोरनि बेफोरनि सावरायनोसै
उ दा गोदोनि गोलोम बोथोरनि आबाद होनबाथ' बर'फोरनिया बांसिन माइयानो गोग्लैखायो नङा होमबा दा दा नोंथांनि बायद दिब्ला गोदोजों दाजों आबाद मावनायाव माबायदि फारागथि एबा डिफारेन्स सोलिगासिनो बेखौनो नोंथांमोननिथिं बेखौनो एसे खोन्थाना होगोरदो दे नोंथां
औ जों गिबियावनो गोदोनि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो गोदोनि आबादा गुबै आबादा जाबाय माइ आबाद
औ।
बेजों लोगोसे गोदोनि आबाद मावनायनि थासारिखौ नायनो थाङोब्ला गोदो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आबाद मावोमोन आरो।
औ।
गोदोनि समाव आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो हाग्रा बंग्राफोरखौ दान गोनां जायोमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों। बेनि उनावहाय मोसौ गैयाब्ला माने आबादखौनो मावनो हायामोन आरो गोदोनि समाव। मोसौआनो गाहाय गुबै मोनसे मा होनना बुङोमोन बेखौ राहा मोनसे बे गैयाब्ला माने हाखौबो एवनो हाया बेबायदि थासारिमोन आरो गोदोनि समावहाय।
औ औवौ।
दा बेनि अनगायैबो गोदोनि समाव बेफोरबायदि हासार रासायनारि हासार बेफोरनि गोनांथि गैयामोन आरो एसेबां। मानो जेराव गायो बेयावनो माने नांगौसेबां माइफोरखौ मोनोमोन आरो।
उम।
नांगौनि बांद्रायखौनो मोनोमोन आरो।
उम।
उम बेखौ मा होनना बुंनो जेनेबा जों अर्गेनिक बायदिसि सिना मैगं थाइगंबो गायनानै जानो हायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। नाथाय दानि समाव रासाइनारि हासार बा बायदिसिना मुलि होआब्ला जेबो आब बादानो जानो थांला आरो माने गोबां खम जानो हमबाय।
औ।
उम दा बेफोरबायदिमोन आरो बेनि उनाव जोङो गोदो आबादनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों बांसिनै मैथा लाइ, लाफा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ बांसिन मोननो थाङोमोन।
औ।
बेफोरबायदि आरो गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि ओ बायनानै जानाय बेफोरबायदि गैयामोन आरो। गोदोनि समाव माबा मोनसे मैगं थाइगं जानांगौब्लाबो सोरजोंबा सोलायलायनानै जायोमोन आरो दोनै मैगं हरनायनि जायगायाव सोरबा माइरंबो हरनो हागौ। माइबो हरनो हागौ बेफोरबायदि खालामलायनानै गोदोनि समाव जायोमोन आरो। गोदोनि समाव बेफोरबायदि बायलाय फानलाया बांद्राय गैयामोन आरो। खम होनना बुंनांगोन आरो गोदोनि समावहाय।
थु दानि समावहाय बेफोर गोमालांबाय, दानि समाव रांखावरि गैयाबा जेबो जाया बेफोरबायदि जालांबाय आरो नोंथां। दा ओमफ्राय दानि गोदोनिखौ नायनानै जुदि दानिखौ जुदि नायोब्ला दानि समावहाय गोदान मुगानि टेक्न'ल'जि बाहायनानैसो आबादफोरखौ मावनो हमसै आरो। गोदान टेक्न'लजि नङाब्ला सोरबा सोरबा आबादारिया मावालासिनो ओरैनो जनासो थागोन खोमा। बेबायदि साननांगोन आरो दा बेबायदि माने औ। मोसौ गैयाब्ला, मोसौ गैयाब्लाबो जेबो नंला आरो दानि दिनावहाय। दा बेनि अनगायैबो माबा मोनसे आबाद जुदि गायोब्ला बा दिहुनोब्ला अब्लाना दानसेनि उनावनो बे मैगंखौ दिहुनथारनो मोनसे नाजायो आरो दानि आबादारिफोराहा। नङाबा बेहा लसबो जानो हागौ आरो, मुलाम्फा थाहैनाय नङा, बेफोरबायदि थास फारिखौ नायनानै दानि जुगावहाय माबा मोनसे मैगं ओंखारोब्लाबो बेैफोर मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय हार्मफुल जानानै फैगासिनो दङ आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
मानोना जों जुदि गाव गावनो न'खराव जुदि गायनानै लायाबा गावनो जुदि न'खराव आबाद मावनानै लाखायाबा एसे एनै जानो थाखाय अब्लाना जोंनि थाखाय एसे एसे असुबिदा जानानै फैगासिनो दं आरो जोंनि हेल्थनि थाखाय।
उम।
बेनि थाखाय जोङो गावखौनो स्ट्रं लाखिनो थाखायबो जोङो गोबां सुबुंफ्रानो हाया गोब्राब जायो माने। गोबां खामानि दामानि थानायनि थाखायनो। जोंनि देहाफ्राबो मा जालांगासिनो एसे एसे लोरबां जालांगासिनो आरो बैफोरनि थाखायनो। बेैफोरबायदि आबाद गायनायनि थाखायनो रासायनारि होनानै मुलि होनानै दा नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि गोदोनि आरो दानि थासारिफ्रा एसे बुंदो आरो नोंथाङाबो।
थ' जिखिनि जाया मानो दा दानियाथ' माने गोलोम बोथोर गोजां बोथोर बेफोरबायदिथ' बाहागो राननानै जों आबाद फोरखौ खौ सावरायनाया गोब्राब जाना फैयो। मानोना माने दैज्लां बोथोरनि आबादबाबो आथिखाल मेसें मेसेङावबो मोनो, मेसेङावबो मावग्राखौबो दाना माने बिदिनो हासारा दैज्लांआवबो मावनायखौ नुयो आरो खिन्थु माइखौबा मावोब्लाबो माने गुबुन गुबुन जातनि जागोन खोमा जेरै रनजित बेफोरखौथ' जोङो दैज्लाङाव गायबाय ओमफ्राय मेसेङाव बेलेग बेलेग जेनेबा गोदान मुगानि आदबजों दि दिहुनजानाय माखासे माइलिफोरखौ गायनायखौ नुयो, जिखुन जाया मानो नोंथां बुंनाय खिनियानो बांसिनानो गोरोबजोबोआनो होनना बुंसिगोन दाथ' जों मेसिननि सायावनो सोनारनाय जाहैबाय मानसिफ्रा जेनेबा जेरै जों हालेवनायनि बेलायावबो ट्रेक्टरखौनो बुंनो हासिगोन। बेनि अनगायैबो दा जोङो खोथिया फोनायावबो गोदोनिया जेनेबा माइलिखौ जेरै जोङो हालेवनानै फैयोमोन, आथिखाल आथिखालाव एसे गोदान गोदान आदबजोंबो फोनायखौ नुनो मोनो जेरै जों मेसिननि थाखाय प्लास्टिकफोर बहायनायबो फो फोनानै बेखौ थखनो बोखांना लानानै दडाइरेक्ट गायहैनायखौबो नुनो मोनो। दा आरो गायग्रायावबोथ' जोङो मेचिनखौनो बाहायनायखौ नुयो आजिखालि एसे।
उम
मानोना दाथ' गायग्राफ्राबो इमान सानदुं आव हाबथाबनानै गायबाय थानायखौ एसे खमबो नुबाय, लोगोसे आरो गोदोनि बायदि सुबुं अनजिमाबो इमान गैलियानो होन होननानै बुंजासिगोन। एसे एसे खम जाबाय सोरबाया फरायनायाव नांथाबबाय सोरबाया बेंगालर हायद्राबाद खामानि मावनो थांबाय। दा
आरो गोदोनि बोथोरजों दानि बोथोरजोंथ' मिलायथ'ला होननानै बुंनांसिगोन, गोदोथ' दैफोरखौ एसे एभेलेबेल माने अखाफ्राबो मोजाङै सम मथे हानायमोन, दाथ' आरो बिदिखौ नुलानो माथो खोनसेनो खोनसे हाबाय बेयावनो जाय फाराफारि नोंहा हालेवदोंबा आंहाबो हालेवबाय। बिदियाव आरो जाफा जाफि जानानै मानसिफोरखौबो खम मोनो।
उम
आरो बिनि अनगायैबो जों दा गोथौयै नायनो थाङोब्ला ओ हानाय समावबो जोङो बांसिन आथिखालाव मेसिंखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो गोदोथ' जेनेबा खासिजोंनो हानाय जायोमोन। दाथ' मानसियानो हायोमोन गोदो दाथ' बेफोरबायदि बहुद खम नुसै। दा मेसिनजों हाबाय मेसिनाबो बायदि बायदि थाबाय जेरै जोङो जों बुंनो हायो खोनसेनो हायाव खोख्लैलांनायल' मेसिन जायखौ जोङो खाथुमनानै लाबोफिननांगौ जायो आरो ओरैबायदि मेसिनबो ओंखारबाय जेराव खोनसेनो हानानै माइ गुथिखौ मोनखानायबो जायो नङा होमबा? बेबो मोनसे आरो दा रोगानायावबोथ' जों ट्रेक्टरखौनो बाहायबाय मारा होनायावबो जों ट्रेक्ट'रखौनो बाहायो। गोदोथ' जेनेबा मोसौफोरजों मारा होनायखौ नुनो मोनोमोन खिन्थु गोदोनिया नंगौ जे गोबां टाइम आरो गोबां खस्थ' आरो लोगोसे लासैनो गोबां मानसिनि गोनां जायोमोन आथिखालाव एसे खम मानसिनि गोनां जादों नाथाय जों गोथौयै नोजोर होयोबा नुगोन जे आथिखालनि जा मावनाय आदब बे आदबजों ओंखारनाय फिथाइफोरा माने खोब बिबांनि माने केमिकेल एबा रासाय नारि मुवाजों बानायजानायसो होनना बुंनांसिगोन आरो दा जों गोथौैयै नायनो थाङोब्ला थ' जों गावनि आथिङाव गावनो माने रुवाजों दानना लानाय जागासिनो मानोना जों बेफोर आदारखौनो गाव जानानै थांनानै दंगासिनो दङ। जों खोब मोजाङै हिसाब खालामोब्ला माइरंनिफ्राय लानानै ओरै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै खोब बिबांनि जों दायो रासायनारि हासारफोरखौ जागासिनो आरो जोंबो। जानो हागौ बिनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा जौसे बोसोर जोरोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो बाजि द'जियावनो जिउ गोमालांनाय खौ नुनो मोनो आरो दा मारा होखांबाय मारा होखांनायावबो ट्रेक्टरखौ होनो बाहायबाय दा बिदिनो ग्रोब लोगो मोनहैफिनसिगोन बेबायदिनो गोदान खोथिया फोनायावबो हालौवनाय टेक्टफोरजोंनो थ' आबाद माव बेथ' थांबाय ओमफ्राय ओरै जों गोरान खेथिफोरावबो नायोब्ला जेरै जुखामनिफ्राय लानानै फाथोनिफ्राय लानानै गासिखौबो नोजोर होब्लाथ' जों बेखौनो बांसिन नुयो जे जेनेबा मेसिनारिजोंनो जोङो गोरोबनानै दङ आरोना। बेखिनियानो आरो दा नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा जों माबायदि आदब एबा राहाजों थाङोब्ला थारैनो जों जोंनि आदारखौ गोदोनि बायदि माने गोग्गो खालामफिननो हागोन आरो माने जों दाथ' मिथिखायो जेनेबा जोङो आदार नङाब्ला एबा जोङो माइ माइरं एबा गुबुन गुबुन आबाद मावाब्ला जोंथ' थांनानै थानाङा हानांगौआथ' गोरलै नङा मानोना मानसि जिब जानानै माबा मोनसेबाबो जानानैथ' जों थांनानै थाखानांगोन। दा गाहाय आदार हिसाबै जों जोंनि माइ आरो माखासे मैगंफोरखौ माबायदि खालामोब्ला एबा जोंनि आबादारिफ्रा माबायदि खालामोब्ला जोङो माने गिनांगौ जाना नै फैया आरोना आदारनि थाखाय जों माने बेबायदि बेमार आजार जाया जाया माबायदि खालामोब्ला बेफोरबायदि जाफिनगोन होननानै नोंथाङा सानो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
उम
जों जुदि आगोलनि बायदि खालामनो थाङोब्ला मैगं थाइगं बा बायदिसिना जाग्रा बेसादफोरखौ जों अब्लाना जों गावनि न'खरनि न'सुंसेनि बा दखरसे हा बा मोजां जायगा हाफ्राव जोङो सानफ्रोमबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासार गोनां जेरैबायदि गोबोरखि हासार गोबोरखि गोबोरखिनिफ्रायबोथ' हासार जायो नङा होमबा? बेनिफ्राय न'निफ्राय सिबनाय खायसे दाखोर दालाफोरखौ मोनसे जायगायाव मोजां जायगायाव गारनानै बेखौ फेसेवनाय बा दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ फेसेवनानै मोनसे जायगायाव दोननानै बेखौ नांगौ सम समाव बेखौ थिा लांनानै बैफोरबायदि मैगंफोराव होनांगोन आरो जोो बैफोरबायदि मैगं गायनाय बेफोरबायदि फोथारफोराव जोङो गारनानै दोनहैनांगोन जाहाथे बियो हासार जानानै बे हाया मोनसे मोजां थासारियाव थायो आरो जेराव जोङो मैगं थाइगं गायबाथाय बियो अर्गेनिक हिसाबै ओंखारबोयो आरो मोननो हायो जों बेनि थाखाय बै फोर राहा लामाफोरखौ लानांगोन आरो।
औ औ।
अब्लासो जोङो मा होनो अर्गेनिक फिथाइफोरखौ मोननो हागोन आरो। मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हागोन। जाय जोंनि देहाखौ एसे मा होनना बुंगोन। मोजां थासारियाव जाहाथे लाना फयो जेबो हार्मफुल जाया आरोि इण्डियानो थाखाय बेबायदि जागोन आरो नोंथां। दा नोंथांनाव बेफोरबायदि माबाफोर आयदिया दंबावो नामा जेनेबा आगोलनि बायदि खालामफिननो हानाय।
आगोलनि बायदि खालामफिननो थाखाय जोङो जेनेबा मोनसे खोथाखौ साननांगोन जे जेनेबा जों दाथ' आबादारिफ्राबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन साननाय थायो। जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव थांब्ला नुनो मोनगोन माने सोरबाया माने अर्गेनिकखौनो बाहायदों सोरबाया खिन्थु रासायनारि बाहायदों। दा खोथाया जाहैबाय जे जेनेबा आं जेनेबा अर्गेनिक बाहायबाय नाथाय नोंथाङा रासि बाहायबाय हमनानै लाबाय जेनेबा अब्लाथ' मोनसे दुब्लियाव माने ओरैबायदि जायो नों दैखौथ' थेबथाना लाखिनो हाखाया दै होनाय नों जुदि केमिकेल होबाय अब्लाना माने गासिबो जायगायावनो एसे थबाबो गोसारखायो ओंखायनो आं सानो माने गिबियाव जोङो आबादारिखौ माने एवारनेस एबा मावबादा माने फोरोंनांगोन। खोन्थानांगोन मेल मिटिं खालामनांगोन बुंनांगोन जे जों थारैनो केमिकेल बाहायोब्ला थारैनो जोंनियाव मा मुलाम्फा दं एबा मा खहा जागोन मानोना जोंनि आबादारि समाजाव माखासे माने ओरैबायदिबो फरायनाय नङा जे माने बुजिनो हाजोबनाय मिथिनो हाजोबनाय नङा जे ओंखायनो बिनि थाखाय गिबियाव जोंङो एवारनेस प्रग्रामखौ लाग्रोनांगोन आरो नैथि होननानै बुङोब्ला जेराव नोंथाङा बुंखाबाय जे जेनेबा जोङो जों गाव।